हेलौ
खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां।
औ बिदिब्ला जोङो टपिकखौ लनि बर'फोरनि आखाइजों बानायनाय आइजें आयलाफोरनि सायाव
औ औ जागोन नोंथां
बिदिनो आखायजों बानायनाय आइजें आइलाफोर होननानै बुङोब्लाथ' जोंना बर'फोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो गोबां माखासे आइजें आयलाफोरखौ आखाइजों बानायनानै लाबोदों मिथिंगानिफ्राय मोननाय माखासे बिफां लाइफांनि गेजेरजोंनो जेरै ओ जि दानायाव नो होन जि दानायावबो थतसाल बेफोरबायदि नांगौबा बिफांनिफ्रायनो बानायनानै लादों माखासे सान द्रि जेखाय खबाय बेफ फोरखौबो गासिबो जोंना ओ औवा बा दंमफां बेफोरजोंनो बानायनानै लाब दों आरो सेन जेखाइ खबाइ आरो नांगोल जुंगाल गासिखौबो जोंना मिथिंगानिफ्राय मोननाय माखासे बिफां लाइफां आरो औवाफोरजोंनो बानायनानै लाबोनाय बो जोङो नुब दों आरो दासिमबो माने बेखौ ओ बे औवा बा दंफांजों बानायनाय माखासे आइजें आयलाफोरखौनो बाहायनाय नुबाय थायो आरो। ओ गोबां जोंनि बर' सुबुंफोरा दोरोङारि बि गियानजों माने बबे बबेनि थाखाय माबायदि बानायनांगौ मोनसे मुवाखौ बेखौ माबोरै बाहायजाथाव बेफोरखौ ओ गोबां रोखा राखामोन आरो गोदो गोदोनि आबै आबौमोना ओ बिनिखायनो जेरै ओ संग्राय सान्द्रि बिज जों बोरै माइज जावनो थाखाय आरो माइरं सालिनो थाखाय बेखौ माबायदिहाय बानायनांग गौ माबोरै खालामबा जागोन बेख खौ गोबां सानखांनायनि गेजेरजों बानायनानै लानानै बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो।
औ नों
ओ नोंथाङाबो एसे बुंजागोन बिनि सोमोन्दै।
औ नोंथां होननाय बायदि जोंनि बर'फ्रा माने आखाइजों बानायनाय आखाइ आइजें आइला बानाय नो माने बिराद गोरों आखा फाखामोन आरो माने जाहाथे जोंनि बर'फ्रा माने गोदोनिफ्रायनो माने बिसोरो गासिबो बिदि आखाइजों बानायनाय नांगौ मुवा जानायाव जेनेबा जिउ खुंनायाव जेसेबां नांगौ मुवा जादों बेखौ जेसेबांखि आखायजों बानायनो हायो बेखौ बिथांमोना माने बानायना लानायखौ जोङो मोनथिबोदों आरो मोनथि थि बोदों माने खोनाबोदों खोनाबोदों आरो माने दासि थिन दााबायदि दाथ' गोमालांखांनो हमबाय नङा होमबा जोंनि गोदोनि माने बर'फोरा माने जेसेबांखि जेने खा नोंथाङा होननाय माइरं जावन ओमफ्राय जेबा माइ सालिनाय बेाव नांगौ जानाय संग्राय सानद्रि सानदांगा बेफोरखौ मान बिसोरो गावसोरनो माबोरै जेनेबा माइ जावनो थाखाय बेफोरखौ नांगौ बेखौ गोसोखांनानै म बिसोर बानायबोदों आरो। बिनि जेनेबा ना बाहायजा थाव हिसाबै बिनि उनावहाय बे नोंथाङा होननायबायायदि जि दानायाव नांगौ जानाय बेफोरखौबोथ जोंना आखाइजोंनो बानायजोबखायो नङा होमबा बे। थाथ गार माबा माबि बेफोरो बिनिफ्राय अ जोंना बि। बिदि माइरं-माइरं देनो अनला देनो बायदिसिना देनो बेफोरखौबो नां जेनेबा गाहेन गाहेन उवाल नांगौ बेखौबो गाहेन उवाल बानायो। बिदिनो खायबा-खायबा जायगायावहाय। ओ दिंथिबो बाहायो नङा होमबा। खि होनो बेखौहाय बै बो हायो बिसोरबो गावसोर बेनि अनगा माने बै ना सानायाव नांगौ जानाय जेखाय जेखाइ खबाइ, आस्रा जे, सेन फला, फल बेफोर माने खायफा खायफाखौथ जों माने मोनथियनो आरो। सिनायानो माने जोङो बेफोरखौ माने। जाल बेफोरखौ माने बिसोरो माने गावजोंनो आखाइजोंनो माने आखाइजोंनो माने बिसोरो बानायजोबोमोन आरो बे आरो हालौनायाव नांगौ जानाय मै, हाल बेफोर माने बेफोरखौबो माने बिसोरो गावसोरनो बानायोमोन मोसौनि मुख्रा। खादा जेनेबा खादाफोराथ' जोंना गोबां खामानि होयो मैगं सुनायनिबो खाम मैगं खादा। माइफोरनि थाखायबो आबादाव नांगौ जानाय खादा बायदिसिना बेफोरखौबो नांगौ जायो। बिनिफ्राय आरो बे मैहुर खालामनायाव जेननाखि जों मैहुर खालामनायाव नांगौ जानाय सिखा रुवा माबा माबि बेफोरखौबो माने बिसोरो गोबां माने आखायजोंनो बानायजोबगायोमोन आरो माने आखाइजों दासिमबो जोङो बे गोबां खादा सान्दांगा, संग्राय, सान्द्रि बेफोर मैगं खादा बायदिसिना जेखाइ- खबाइ बेफोरनि बानायनायखौ खमायनाय नुवाखै। बेफोरखौ माने माखासेखौ खमायदोंबाबो बेफोर माने दासिमबो सोलिबोयो आरो माने दासिमबो बिसोर माने ओरै माने आखा- फाखा जे जोंनो बेफोरखौ माने जाहाथे गुबुनाव गोजानाव नागिरनांगौ जाया जाहाथे बेफोरो नांगौखौ बियो नांगौ जायोल्बानो जों मोननो हानाय बायदि बिसोरो माने गावनो आखाइजों बानायनानै माने गोदोनि सुबुंफ्रा माने बिदि माने बेफोरखौ फोरोंना गालांदों आरो दासिम बेफोरखौ बानायनाय नु खम जानाय नुवाखै खायफा-खायफा गोमालांदोंब्लाबो माने बिसोरो माने बेफोरखौहाय माने बिदि रांखान्थि खामायनायावबो बेखौ लामा हिसाबै बाहायो बिसोर। बिसोरो जेनेबा नआव नांगौ जानायनि अनगायैबो फाननो थाखायबो बानायनायखौ नुयो आरो माने गोबां सुबुंफोरानो जोंनि खिन्थु गोबां सुबुंफोरानो माने बे आखाइजों बानायनानै बे उवाल बे सान्द्रि, संग्राय जि खबाय बिफोरखौ बानाय लाननानै माने हाथाय -बाजाराव खाथि खालानि हाथाय -बाजाराव फाननायखौबो नुयो। गामि-गामि फाननायखौबो नुयो माने गोजान गोजानाव फानहरनायखौबो नुयो माने बिसोरो बेखौ फाननानै माने जिउ खुंनायनि लामा महरै लानायखौबो नुनो मोनदों आरो माने जों आङो बेफोरखौ माने बानायनानै जिउ खुंनाय नुबोदों आरो रांखान्थि खामायनाय नुबोदों नखर सालायनाय नुदों गथ' गथायखौ फोरोंनाय नुदों जेबो गोजानाव खामानि मावालासिनो नोंथांमोननिथिंबो बेफोरबायदि बानायनानै माने सोरबा रांखान्थि खामायनाय दं नामा?
औ दङ। ओ बिदिनो ओ जोंनि खाथियाव माने बाजार जानायफोराव ओ गामिनि माखासे ओ बोराय सुबुं जोंनिया मा खालामो जोंनि गामियावहाय दङ माखासे सानै साथामसो बोराय सुबुं माने बिसोर जेबो गोरा खामानि मावनो हाला ओ बिनि थाखायनो माने बि सोर न'आव जिरायनानैनो ओ जेखाय, खबाय, आरो बिदिनो बेन फल' बायदिसिनाफोर खौ न'आव जिरायनानै हेबबाय थायो आरो। ओ बिनि उनाव खांनानै ओ माखासे न'आव नांगौ जानायनिखौ न'आव बाहायबाय आरो नाङै न'आव नाङैफोर खौ माने हाथाय बाजाराव लांनानै फानहैनाय ओ फानहैनानै माने गावनो नांगौ जानाय मुवा बेसादफोरखौ बायनानै लाबोनाय। बे बेफोरबायदिखौ जोङो नुनो मोनो आरो। ओ आथिखालावथ' बेफोरबायदि ओ मावनाय दांनायफोरखौ माने बावलांबाय। बिनि थाखायनो गोबां ओ सु बुंफोराथ' समबो गैला जाबाय दानिया। बिनिखायनो बिथांमोना माने हाथाय बाजाराव मोनोब्लाथाय माने गोबां बायनानैबो लांखायो आरो। ओ गोबां रां होनानैबो बायनानै लांङो। गोदोनि समाव थ माने माइ लामनो थाखाय दारहा बायदिसिना बे फोरबायदिखौबो ओ हाथाय बाजार फोराव गोबां फानहैनाय जायोमोन आरो। हेबनानै दायोथ, ओ प्लास्टिक बायदिसिना बे बेफोरबायदियावसो माइफोरखौ लामनाय जासै। बेजों लोगोसे। बिदिनो ओ माइ दोननो थाखाय दुलि बायदिसिना बेफोरखौबो। गोबां हेबनानै। हेबनानै फाननायफोरखौ सिगाङाव नुदोंमोन आरो। ओ नाथाय। दा बेफोरखौ। बेरफोरखौ नुनो मोनलाबाबो माने जेखाय खबाइ सान्द्रि संग्राय आरो उवाल गाहेनफोर आरो माखासे बिदिनो दंबावो गोबां जोंनि बरफ्रा आखायजों बानायग्रा बानायनाय मुवाफोर जाय। जोङो खायसेखौ मुंफोरखौबो मिथिजोबला। ओ बे बेफोरखौबो। माने हाथाय बाजारफ्राव बानायनानै जोंनियावबो फानहैनायखौ आंङो नुयो आरो।
औ औ औ औ।
बेफोरबायदि आखाइजों बानायनाय जिराद। जोंना नआव बाहायनायजों लोगोसे माने। रांखान्थिनि बिथिङावबो। जोंनि बर नखरफोरखौ माने गोबां हेफाजाब होनायखौ नुयो।
औ औ ओरैनोथ बेफोरखौ माने ओरै। नुयो जे खायफा खायफाया माने औवाखौ औवाफोरखौ दंफांफोरखौ हैनानै माने दान दाननानै हरो। माने दाननायनि दाननायनि बेसेबां। बेसेनखौ होयो आरो मानेखि जे गावनो नांगौ। जिबायदि नांगौ बेफोरखौ खिथाबोनानै माने औवाफोरखौ हैनानै। बेफोरबायदि खालामनानै हैनाय। खौबो नुनो मोनो आरो जोंनिथिंथ माने औवाफोरखौ ननिफ्राय लांसिगोन। ओमफ्राय दंफांफोरखौ लांसिन। सिगोन बिदि बिदि आंनो दानना हर आंनो। उवाल मोनसे नांगौ आंनो। सान्द्रि मोनसे नांगौ आंनो। संग्राय मोनसे नांगौ आंनो मोनसे हासिब नांगौ बिदि जिरनानै हर नोंथाङा माने दाननायनि हाजिराखौ ला जेनेबा गासिबनिबो जेनेबा ओरैनोथ जोंना बुहुद दाम नङा होमबा बेफोर आखाइजों हेबनाय बुस्थुफोरा। उवाल गंसे उवाल थिनिया जोंना बिदि ओमफ्राय जिबा जिबा जिबाजौ गाहाम लायो आरो उवाल गंसेयाव नै रोजा गाहाम लायो आरो जोंना उवाल मोनसेयावहाय बिनि थाखायनो खायफाया माने दंफांखौ हैसिगोन बिदि बिदि खालामदो ओमफ्राय आदा होसिगोन आरो बिदिबो जोंनियाव माने बिदिबो सोलियो आरो नोंथांमोनथिंबो सोलियो नामा?
औ नोंगौ आंबो नुदों बेफोरबायदि न'खराव जुदि दंफां मोजां। बा बबेबा दंफांफोरा थाब सेवा गाज्रि जाया बिदि दंफां थायोब्लाथाय आरो सोरबा दाननो गोरों बा हेबनो गोरों मानसि। थायोब्ला बिथांमोननो लांनानै हैनायखौ नुदों आरो। जिहेतु आ - खायसे खायसे सुबुंफोरा गावसोर बानायनानैबो लानो रोंला आथि खालाव आरो ओ- सो समनिबो आंखा आखाल गोबां सुबुंफोरानो गावब गाव ओ-खामानियाव बेस्थ' जाजोब। बै साबै मा बिथांमोना। ओम बै गोरों सुबुं बा गामियाव थानाय बा गामि खाथिनियानो जा जिखुनु जाया जाय गोरों। सुबुं बिथांमोननो बे। ओ-दंफां फोर खौ हैनानै उवाल बा दिंखि आरो थाथफोरखौबो जोङो। आङो माने बानायनानै बिदि लाबोनायखौ नुनो मोनदों आरो जोंनि खाथियावबो। ओ बिथांनो बानायनायनि रांखौ होयो। आरो दंफांफोरखौ माने गावनो लाङ नानै होयो। बेफोरबायदि गोबां दङ आरो जोंनियाथ' औ।
आदिबो जायो आदि होननायखौ मोथिया नोंथाङा माने जोंना ओरै जायो आरो माने आधा आदा आधा आदा लानाय आरो माने। नोंथाङाबो आधा लादो माने जेनेबा बेफोर द उवाल। फोरनियाव जाया जिखुनु बे संग्राय सान्द्रि। फोरनियाव ओमफ्राय हासिबफोराव गिसिबफोर बिदि हेबनायाव जायो आरो माने बिरो नोंथाङा ओमफ्राय बिदिनो जोंना जि जि दानायफोर जि दानायाबोथ' नङा बेफोरबोथ' मोनसेै आखायनि हाबा नङा होनोमबा? जि दानायफोरावबो माने बि बेफोर आदा आदा जायो माने बै जेनेब जाय बानायनो हैगोन गाससिबोथ' समनि आंखाल होननाय बिदि नोंथाङा जेरै समनि आंखालदों बिदिनो आदिआदा आदा जायो नों बिथाङा उमुखिनि लादो आंनो उमुखिनि होदो बिदिबो जायो आरो
औ नंगौ बेफोरबायदिखौबो नुयो आरो दायो जोंनियाव माने जिफोरखौ ओ आधा आधा राननाय खौबो नुदों आरो जों जोंनियावबो औ ओ बिदिब्ला औ समाबो जाबाय बिदिब्ला